नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ दङ आं फ्रि औ।
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो बैसागु फोरबोनि सायाव एसे सावराय नागिरदोंमोन, सावराय जागोनना नोंथां?
औ जागोन।
अ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो नों थाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन। दा जों बैसागो फोरबो होनबाथ' जोंनि बे बर' हारियावबो फालिनाय बेयो जोबोर गोदोनिफ्रायनो जोङो बेखौ फालिबोयो आरो फालिबोगासिनो थागोन। दा जोङो बेखौ माबो रै फालियो होनबाथ' जोङो दा जों बैसागु बैसागु फैबोब्ला जोङो गिबि बैसागोनि गिबि सानखालि जों ना मोसौ मोसौखौ जोङो मोसौ मोसौनि जोङो फुजा होयो आरो नोंथां दा जोङो मोसौखौ माबादि जोङो फुं फुजा होयो होनब्ला जोङो गिबियावनो जोङो मोसौ मोसौ थुखैनो थाखाय जोंनाथ' जों गासैबो गासैबो नांगौ जा नाय बुस्थुआ जोंना न'फोरावनो थाजोबा नालाय बेनिखायनो जोङो बेनि सानसे बेनि सानसे सिगांनो जोङो नां गौ बुस्थुफोरखौ जोङो न'आव लाबोना दोनफैयो आरो नोंथां।
दा जोङो बेखौ फुं-फुङावनो जोङो उथिनानै जोङो नांगौ जानाय जेरै लाव, फान्थाव, खान्थ्रि बायदि बायदि आरो मोखोना बिलाइ बायदिखौ जोङो लाना फैयो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो लाना फैनानै ओ बेखौ जोङो माला माला हिसाबै जोङो बा नायोना बानायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो मोसौ मोसौखौ जोङो गलिनिफ्राय जोङो दिहुननानै बेखौ मोजाङै
मोजाङै सोरबाबा हाखर सोरबाबा न'आवनो दंखलाव सोरबाबा बिलो बायदि सिनायाव मासौखौ थुखैयो आरो नोंथां। बे थुखैखांखानानै जोङो बे मोसौखौ जोङो बुग्रा जेरै मोखोना बिलाइ ओ थाराय बायदिसिना जोङो जोङो बुयो आरोना। बेनि उनाव जों बै गोदोनिफ्रायनो जोंना बुंबोबाय थानाय मोसौ थुखैब्ला लाव जा फानथाव जा बोसोरै बोसोरै देरबाय था बे बे सल'खौबो जोङो बुङो आरोना नोंथां। दा बेनि उनाव जोंना बै बेखौ जोङो थुखैखांनायनि उनाव जोङो एसे दै सारनानै जोङो बेखौ बुखांनानै जोङो न'निनो जोङो साराय नङाबा जोङो खान्थानि हांगार खौ जोङो बै मोसौआव फोननानै जोङो ओ दुब्लि दुब्लि नङाब्ला दुब्लि नङाब्ला जोङो फोथाराव एंगारनानै लांदां जायगायाव जोङो हगारना होयो आरो नोंथां। बेनि उनाव जों बेनि उनाव जोङो बै न'आव जोङो फैफिनब्ला जोङो गोबां माने सेजौ से जोङो मैगं गोदोनिफ्रायनो जोङो खोनाबोबाय थानाय आरो जोङो उम खायफाखौ जानायफोर नुनो मोनदों आरो ना नोंथां सेजौ से जोङो बायदि सेजौ से जोङो ओंख्रि जेरै जोङो बायदि जोङो न'निनो जोङो फाथो बायदि दिंखिया बायदिफोरखौ जोङो नागिरनानै जोङो सेजौ से हायाब्ला जोङो गोबां बिबांनि जोङो मैगंफोरखौ बुथुमनानै जोङो ओंख्रि हिसाबै जायो आरो नोंथां। मानो होमब्ला गोदोनिफ्रायनो जोङो खोनाबोबाय थानाय बेफोरबायदि सेजौसे जोङो ओंख्रि गलाय मोनदेर जोङो जायोब्ला जोंना जि बेराम आजार जानाय बे हामो होननानै जोङो खोनाबोदों आरो बेनि उनाव जोंना मोसा
जोङो जेब्ला न' फारसे जोङो लाबोनो गोनां जायो अब्ला बिसोरनो जोङो गोदान दान बोसोरनि बिसोरो मोसौनि जोङो फुजा होयो नालाय बिसोरनो जोङो बिसोरनि फागा बे बेबा दुरुंखौ जोङो गोदान सोलायजोबो आरोना बेनि उनाव बिसोरनि बिसोरनि माला जोङो गलि बाथौ नङाबोला जोङो न'नि बारनदा बायदि बायदियाव जोङो आलायना दोनो बेनि उनाव जोंना नैथि सानखालि जोंना मानसिनि दिन आर ना नोंथां मानसिनि मानसिनि बिनि दिनखालि जोंनाथ गोबां बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जोङो रंजानाय बाजानायखौ जों नुयो आरोना बेनि बेनिनो जोंना गोदोरा गोदोरा उन्दैखौ मान गोदोरा उन्दैखौ जोंना बोर सास्रि आरो उन्दैफोराबो बै मान बिस्रि होनाय बै फोरखौ लानानै जोङो बिसोरो जिबायदि बुंलांदों बेबायदि बाथ्राखौ जोङो मानिना सोलि फैयो आरो दा जोंनाथ' न'खरनि गासैबो सुबुङाथ जोंना गामियाव थाया नालाय बेनिखायनो गोबां सुबुङाबो जोंना सोहोरफोराव थायो बिसोरनाथ' सोहोराव बैसागु बेफोरबायदि फोरबो फालिया बेनिखायनो बिसोरो बैसागुखौ नायनो थाखाय बिसोरो न' फारसे न' फारसे फैफिनो बै फैफिनब्ला बिसोरनो जोङो बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौबो जोङो संनानै जायो आरो जौ बिदै बायदिसिनाखौबो जोङो लोङो आरो ना नोंथां। बेफोरबादिनो जोंना
नैथि नैथि सानखालि जोंना बेफोरबायदिनो रंजानाय बाजानाय बायदिसिना जानाय लोंनाय बेफोरबायदिनो बैसागुखौ फालियो आरो नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि ओनसोलथिं माबादि बैसागो फोरबोखौ फालियो?
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों बेबायदिनो जोंनि ओनसोल ओनसोलावबो बैसागु फोरबोखौ जोङो फालिनायखौ नुबोदों आरो जोङो ओ गोदोसो खोनादोंमोन आरो बैसागुखौ से दानसिम फालियोमोन होननानै नाथाय दानि समाव बयहाबो समनिबो आंखाल नालाय बेनिखायनो जोङो बैसागुखौ स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो बे स्नि सानाव ओ जोङो गोबां मुं होनानै फालिनाय जायो आरो जेरैबायदि आं मोननैसोखौ फोरमायनोसै ओ मोस बैसागु आरो मानसिनि बैसागु बेबादिनो ओ गोबां मुं दं आरो बेनिनो जा मोसौनि बैसागु बेखौ जोङो फालिनोब्ला बेनि सानसे सिगांनो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरैबादि आल दै लाव फान्थाव दिग्लि लिथि थाराय बायदिखौ जोङो बुथुमनानै दोनफैखायो आरो बेनि उनाव जेब्ला मोसौनि बैसागु सान फैयो अब्ला जोङो बे सानखालि फुङावनो सिखा सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि थि लगायखांनायनि उनाव जा बुथुमनानै दोनफैखानाय लाव फान्थाव हालदै बेफोरखौ जोङो हाग्रोनानै लानाय जायो आरो बेनि उनाव औ बेनि उनाव जोङो मोसौनि मोदोमाव फोथा फोननो थाखाय जोङो साराय नि जा हांगार बेखौ जोङो लाइ बिलाइयाव सेखाजों हल'नानै दिहुना लाना बेयाव बहाय जोङो थाव गुबै फुननानै बिसोरनि मोदोमाव फोथा फोननाय जायो आरो। जोङो बै सानखालि ओ औ मोसौनियावल' नङा जोङो न'खराव थानाय जिब जुनारफोरनियावबो जोङो बे फोथाखौ फोननानै होनाय जायो आरो ओ बेनि उनाव जेब्ला बिसोरखौ फोथाखौ फोनखाङो अब्ला जोङो फुख्रिनि दैजों नङाब्ला दैख' खरनि दैजों नङाब्ला दैमाफोरनि दैजों जोङो थुखै हैैयो आरो। ओ बेयाव थुखैनायाव जोङो ओ थुखैखांनानै बिसोरखौ जेब्ला फोथाराव लांगोन अब्ला जोङो हाखानानै लानाय लाव फान्थावखौ बिसोरनि मोदोमाव सारनानै बा बुनानै जोङो खुगा मेथाइ रोजाबनानै बिसोरखौ ओ जेब्ला फोथाराव दोनहैयो अब्ला जोङो बिसोरखौ बैसानखालि उदाङै हेवगारनानै होनाय जायो आरो। ओ बिसोरनि मोदोमाव जा फोननाय फोथा बेनिबो मोनसे जाहोन दङ। ओ गोदो गोबां लख्रा मोसा थानायनि थाखाय बे फोथाखौ फोननाय जायो आरो जाहाथे मोसा फोरा बिसोरखौ ओ ओ जायैबायदि बेनि खायनो ओ बे हुदाया दासिमबो दं आरो बेनि उनाव ओ जेब्ला न'आव फैफिनो अब्ला हानानै गालांनाय एसे जा लाव फान्थाव बेखौबो जोङो ओ न'याव माला बानायनानै जोङो ओ इसिङाव गलियाव बा बाख्रियाव बायदियाव बेफोरखौ आलायनानै दोननाय जायो आरो। बेनि उनाव ओ जोङो बैस सानखालि मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोखा गोखै मैगंफोरखौबो जोङो बुथुमना जानायखौ नु दों आरो ओ बेफोरनि गेजेराव जोङो दिंखिया थालिर फस्ला फुंखा आरो थाइजौ खान्थाल बायदिफोरखौ जोङो बुथुमना जानाय जायो आरो। बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला जोङो मोसौ गलियाव आलारि बाथि लगायनानै बिसोरनो फागा गोदानबो बावनाय जायो आरो। बावखांनायनि उनाव जोङो बिसोरनि मोदोम आरो गंआव थाव गुबै फोननानै होनाय जायो आरो। बेबायदिनो मोसौनि साना बारलांनायनि उनाव जेब्ला नैथि सान मानसिनि बैसागु फैयो अब्ला बै सानखालिबो जोङो फुङावनो सिखारनानै दुग गै लोबै आलारि बाथि लगायखांनानै न'नि जा बिगोमा बा आइ आफा बा आदा बाजै आबै आबौमोननिफ्राय जोङो बोर लाग्रोनाय जायो आरो सोरनो जोङो मानबो होयो आरो जोङो बै सानखालि औ न'निल' नङा जोङो न'खरनि अनगायै गामिनि जा गोदोर गोलाव बिसोरनि ओमफ्रायबो जोङो बोर लानो थाङो आरो। बेनि उनाव ओ बेबायदि जोङो नैथि साना बारलांनायनि उनाव जेब्ला थामथि सान फैयो अब्ला बै सानखालिबो जोङो गासैबो गामिनि ओ ज' ओंखारनानै बैसागु रंजानो थाङो आरो बेवहाय जोङो बोराइ बुरैया गुबुन हान्जा आरो सिख्ला सेंग्राया गुबुन हान्जा आरो गथ'फोरा गुबन हान जा बेबायदि जानानै बैसागु रंजाहैयो आरो। ओ बेवहाय जोङो आइजोफोरखौ ओ बिद'न दख'ना गोमो आर'नाइ फालि गोदजा ब्लाउस आरो हौवाफोरखौबो गामसा आ आर'नाइ फालि बिब्दि लानानै ओंखारनायखौ नुदों आरो। ओ बेबायदियैनो औ जेब्ला मोसायै मोसायै स्निथि सान फैयो अब्ला जोङो बै सानखालि गासैबो गामिनि ज' लोगो नांनानै ओ गामियाव मोनसे उम आर'ज बायदि आलारि बा थि सावखांनायनि उनाव जोङो जा मोसानानै मोननाय माइरं बा फैसा बेजों ओ जयै ओंखाम बोथिसे जास्लायो आरो। ओ बेनि उनाव ओ खायसे हाबाफारिबो लानाय जायो ओ जेरैबायदि खन्थाइ आवरायनाय मोसानाय गेलेनाय बायदिखौ लानाय जायो आरो जाहाथे ओ गामिनि गथ'फोरा सोलोंथाइनि बा फारसे गोसो गुदुं जानाय बायदि बेनि उनाव बेयो ओ जोब मोखांना जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला खायसे मुंदांखा रोजाबगिरिफोरखौबो लाबो बोनानै जोङो ओ रंजानानै बैसागु फोरबोखौ बेबायदियैनो बिदाय होनाय जायो आरो नो थां जोंनि ओनसोलाव औ। नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ गोजोन्थों नोंथां।